हेलौ
खालामाखै
औ औ खोनाबाय औ।
औ
उम ओरैनोसो दंखायोना?
औ ओरैनो दङ।
दिनै दिनै एगजाम गैया ओमफ्राय?
दिनैजाय ओ गैया गाबोनसो दं।
आच्छा मा दं गाबोनलाय आनजादाव?
गामोनहाय
उम आंनाथ' गाबोनबो गैला दडाइरेक्ट नै नैजियावल'सै नैजियाव हैबानो जोब्बाय मेजर। माबायदि माबायदि जाबोदों सिगांनियालाय?
सिगाङावथ' दाख्लैनिया
माबायदि माबायदि जाबोदों?
एसे बानायलाबोनाय बायदि जाबाय। ओ बियाब गैयि जादों एसे।
औ औ औ
लिरनायालाय लिरलाबोजोबदोंमोन आरो खालि ओमफाय बानायबोजोब्बायसो।
उम उम उम।
एखेबारे गोदो गोदायनिफ्रायनो फैथारो माथो। फरायोमोनबालाय हाजोबगौमोन खोमा एसे। उम
आरिमुवानो नोंना जारिमिनसो जाहैबाय नालाय। जारला
गोरो आबै आबौमोना मा मा बाहायो बेखौल' सोंथारो माथो। माबा हाथान हाथा सिनथायनो फैलायलाङो।
आतसा
उम अबाव बाहायोमोन उम उम।
दंफां मुगाफोरनिबो फैगोन नामा बिदिबा?
औ फैयो।
आतसा औ खोनादों। उम
उम
आमफाय नोंना माबाया एकाउन्ट सेटआप जादोंना जायाखै?
मा?
बेनिनो कारिया एफनिया?
बारा जायाखै रायलायनाया। जोंना
बानायजाबाय पेमेन्ट बानायजाबाय औ आंनाबोथ' नै दा नोंजों रायलायबासो साबाया कमप्लिट जागोन। साथाम दाख्लै रायलायनायावनो आंना नै पेमेन्ट अपसना बै थाइनै हाबनायखौ आङो सेट आप खालामनानै मोनबाय थाइनैखौ। ओमफ्रायो दा हाबबावगोना आंना, बाजिस्नि थाखा थामजिसे फैसा हाबबावगोन आरोना आंना।
ए माने कमप्लिट खालामबानो ना। कमप्लिट खालामबानो हाबसिगोन होमबाना।
बेनो जाहैबाय औ औ जेनेबा दिनैजों गाबोनजोंनि गेजेराव हाबनो हागौ आरो। बैयावलाय देखायदोंमोन स्निफ्राय जिब्रै साननि गेजेराव हाबगोन होननानै
ए आं दिनैसो दासो अपेन खालामदों नै नों
ओम जोंना गब्लाया मोनबाय बाजौआनो मोनबाय आसोला
औ आंनाव खबर हरदों र' दासो हरदों नोंना जादोना जाखैनानै सोंमोनदोंमोन बेयो माने सानसेबो बाद थायायालै बियो रायलायबाय थायो बियो।
थामजिसो जासिगोननो बेना दिनैजों रायज्लायोबा गासै
मेसेजाव नायाखै नोङो मेसेजाव उम लोगो लाहरना रायज्लायबाय थायो मालाय
मेसेज खालामनानै रायलाहरलागासिनो नो मानसिया रं नाम्बार जाहरनानै। खोनाया
गैयालै जोंनाथ' जोंनिआ बांसिन बांसिन जासिगोन बिना होनदो आं
अमानाबो एकाउन्ट सेटाप जाबायनो बेबो दहायसो बानायदों नामा आंबो दहायसो बानायदों। बे खोन्थाहरनानैसो बानायदों आंबो एकाउन्ट सेटापखौ।
अ
जाजोबबाय मथा मथि एकाउन्ट सेटापा। दा बानायदै एकाउन्ट नाम्बारल' होनांगौ ओमफ्राय फार्स्टआव नोंनि एकाउन्टखौ ओरैनो भेरिफाइ खालामनायनि थाखाय नै रां हाबग्रो बेनिफ्राय नों बेसेबां मोननांगौ बै प्रसेस जाबाय आरो
औ बिसोर चेक खालामग्रायो अब्ला टाइनिंथुना नै रांखौ सोनानै नायनो गोरोना जोंनाव
औ जेरेखम नोंसिना बै बागुरुम्बा दोहौआव थाइनै नामा बेसेबांबा सोग्रोलायदोंमोन ना। थाइसे ना थाइनै सोग्रोदोंमोन ना थिग बेबायदिनो ब्रा बेनाबो उम नोंनाव बे फैसाया हाबफैगोन ना हाबफैया ओम ओमफाय बे फैसाखौ गावसोर सोहरोबा ओरै सोंगोन नोंनावहाय जेनेबा नोंनाव बे फैसा हाबगोना हाबाखै अपसन थागोन आरो नोंनावहाय नों थुनानै होनांगौ हाब्बायबा हाब्बाय हाबाखैबा हाबाखै हाबाखैबा गावसोर होनगोन जेनबा सब्बिस घन्टानि गेराव हाबगोन होननानै बेबायदि मेस खालामो आरो आंना माने लगे लगे हाबदों आंसो मिथियाखै आंना मेसेज फैयाखैना एकाउन्टनिफ्राय
औ
बेयाव आं मिथियाखैमोन जायखिजाया दा हाब्बाय आरो दहायनो बानायदों दहायनो हाबदों माने थाइनाया
ओम ओं ओमफफाय
मोजां जागोन जानो माने दा ओरैनोसो दंथ'यै नै जिरायनानै। ओरैनो दंथ'यो दा नोंहालाय?
ओरैनो दं। आं जानाया जाथनाय जायाखै गोजांसो जागोन मैयानि।
औ।
ओंखाम ओंख्रि।
माथो माथो ओंख्रि बेबा। जागोन नाबा ना दानिया जाथ'वाखै।
दानिया जाथ'वाखै ना बाथोनसो देदोंदांलै दहाय ओमफ्राय मैयानि एसे। एसे गोजां दंमोनदां बेजों ललाम मा मोनथाय।
ना बाथोन माइ गायबायबो नामा ना बाथोन देलाय लायनाय दाबादियाव।
औ माबा गायगासिनो खासिया गायदों खोनाबाय।
हा। औ औ खोनादों खोनादों बेबायदि।
आमथि सुवा जाखांना गायसिगोनदां।
आतसा। एभेल एभेललै नोंसिनाव दैया मालाय।
एभलबेला एभलेबेल मोन।
बाय द नामा।
औ औरैजाय।
खै बिगासो गायनो मोनलै नोंस्रा औ औ औ।
जोंना न'आव हायानो गैयालै न'आव हायानो गैया म जायो। बिगाललै।
दुइ बिगा।
औ बै ब्रै ब्रै बिगा होनां। बाय। ओरै आयंमोननिखौसो आदि गायो औ। हायंमोननिखौ आदि गायबाय ओरै जोंनि न खाथियाव। आदि जासिनायफोरखौ लाबाय बिसिनावनो गायहैदों दा।
आतसा।
जोंहा न'आव लेवसिया गाया ओमफ्राय मालायना गायबायना देग्लायनिओंखायनो गायनांबाय। औ लिउसिया होनलायलांबाय खासिया। ओ लेवसिया नङा बावदों खासिया गायामोन।
औ औ डाबल डाबल जायोलै ना खासिया गायोबा। नङा खासिया गायोबा डाबल डाबल जायो। ओरै एसेनेफिननांगौबो जायोना नों बुस्थुखौ देरगौ मागौ।
औ दहलानि थाखाय गायनांगौबो जायो नों।
दह्ला दह्लायाव गायनांगौ ना बे बुस्थुखौ। नङाबा गब'यो जाहैबाय ओरैनो थायो माबायोबा।
औ।
उम उम
फैयो आरो मे मङाबा।
थिगानो औ औ।
ओम
ओम नोंस्रा गायाखै नोंस्राबो
जोंना गायो ओमफ्राय दाबो अखा गैयैनि थाखाय दै गैया। ओ। माने जोंना खोथियाखौनो फोनो मोनाखै दै गैयिनि थाखाय दासिमबो। जोंनाल' नङा जोंना गामिया आरो। जों गामियाव रावबो फोनो मोनाखै।
दैयानो जोंना अखा
आरो